अ खोनादों ना नोंथां?
औ खोनाबाय ओ।
ओ नोंथांखौ होनहरनायनि जाहोनानो जाहैबायखि जोंना बर'फोरा बैसागो फोरबोखौ मारै बेखौ एसे नोंथांजों सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ नोंथाङा दे होमबालाय ओ एसे फोरमायना होलाय बैसागो फोरबोखौ बर'फोरा माबोरै
औ बैसा गो होननानै बुङोब्लाथ' जोङो ओ बयबो बर' माहारियानो बेखौ मिथिखागौ नङा ओमबा? बैसागोआ जोंनि ओ बयनिख्रुइबो गिबिसिन फोरबो आरो बेयो जोंनि ओ हा रि आरो जोंनि गासै माबाजोंबो बियो सिथाबनानै थानाय बियो मोनसे एंगारनो हायै फोरबो । ओ बैसागोआव जोङो मोननै बाहागोआव जों बैसागोखौ फालिनाय जायो जेरै मोसौ बैसा सागो आरो मानसि बैसागो नङा ओमबा? जोंनिया सैद दाननि जों जोबथा खालार खालि जोङो ओ मौ सौ बैसागोखौ जोङो फालिनाय जायो नङा ओमबा नोंथां? ओ मोसौ बैसा गोआव जोङो गिबियावनो जोङो मोसौखौ जोङो ओ फोथा फोननानै जेनेबा थुखैनो लाङो जोङो दै दैखर बा दैमा दैसायाव । आरो बेयाव जोङो फान्थाव बिदिनो माबा पानिलाव बिदिनो माला गान होनानै जोङो मोसौनियाव गान होनानै जों रंजानाय जायो आरो मानोना मोसौफोरानो जोंखौ गोदोथ' टेक्टर आरै गैयै समाव मोसौफोरानो जों खौ मावनानै जाहोयोमोन। मोसौनिफ्राय जोङो गाइखेर दिहुननानै जों गाइखेरखौ फानो ।
औ औ
बिदिनो जोङो मोसौआनो जोंनि लोखि होननानै जों मोसौखोबो जोंनि न'खरनि गाहाय जुनारबाबो बिथाङा जोंखौ गोबां खामानियाव जोंखौ हेफाजाब होयोमोन आरो ।
औ औ
आथिखालावसो मेसिन ट्रेक्टरजों एवनायनि थाखायसो जों मोसौखौ गोनां गैया रखम साननानै लायो नाथाय मोसौआ जोंनि थाखाय जोबोर सना बायसा । मोसौखौ जोङो ओ जोङो रंजानायनि गेजेरजों थुखिनानै जोङो बिदिनखालि जोङो मोसौखौ जोङो फोथाराव हगारनानै होयो आरो मोनाबिलि स माव जोङो लाना फैनानै मोसौखो जोङो फुजा खालामनायजों लोगोसे जोङो मोसौफोरनि दो-दुरुंखौ खौबो जों गोदान दुरूं सोलायना होनाय जायो आरो । आरो बेजों लोगोसे जोङो ओ मोनाबिलि समाव जोङो बर'फोरा गो खा गोखै जायो जायखौ जोङो एकस' एक बिनि जोङो मै मैं-थाइगंफोरखौयो हाग्रानि बेखौ खनसेनानै जोङो मोना बिलि समाव संनानै जायो आरो खायफाया बेदर जों जायो अमा बेदर बिदिनो दाउ बेदरजों खायसे निरामिस जायो । बिदिनो जों गोखा गोखै जानायाबो जोंनि हारिमु आरो। बेबो जोंनि काल सारजोंनो लोब्बा गोनां जेरै जानाय जिआइटेक बो मोनखांबाय जोंनि गोखा गोखै जानाय नङा ओममबा । आरो जोंहा सेथि सेथि एक टारिखआव आरो बैसागोखो जोङो ओ मानसि बैसागो हिसाबै फालियो बेदिनखालि जोंहा दुगैस्रां लोबस्रां थानसालियाव थांनानै गेदेरफोराबो उन्दैफोरखौ बोर सानस्रियो आरो उन्दै फोरा गेदेरफोरखौ हानथु' खेरायनानै बोर लायो बिसि बिथांमोननिफ्राय बे जोंनि हारिमुवा जोंनि दासिमबो जोङो सोलिबोबाय थायो आरो । बिदिनो जोङो आर'जखौ जोबनायनि उनाव जोङो नै नैथि दिनखालि जोङो गाजा गोमजायै जोङो मोसानाय जायो आरो अब्ला नोंथांमोननि साइडआवहाय ओ बैसागोखौ नैथि सान सानाव जों बोरैहाय गाजा गोमजायै मोसायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ औ हागोन नोंथाङा थिग बेफोरबायदिनो जेनेब्ला बैसागो फोरबोखौ बर'फोरा मारैहाय फालियो होनोब्लाथाय ओ जेनेबा ओ बैसागो फोर फोरबोआ जोंनिया जेनेबा गोदान बोसोरखौ ओ बरायनाय फोरबो होननानै बुंजायो आरोना।
औ।
बिदिनो ओ ओ जेनेबा जोंनिया उम ओ एप्रिल दानाव ओ बैसागोआ जोंनिया आ ओ जोबोरैनो ओ बैसागो रंजानाय बोथोरा जायो आरोना। ओ बेबायदिनो जेनेब्रा ओ जोङो ओ बैसागोखौ ओ बर'फोरा मा होनो बेखौ ओ सातदिन फालिनाय जायो आरोना। औ बेबायदिनो ओ जेनेबा जोंनिया ओ गिबि बैसायो ओ बो गिबि बैसागो जायखौ जोङो मोखौ थुखैनाय होन नानै मिथियो बिखा बे दिनखालि जोङो मोखौ बैसागु होनना मिथिग आरोना बे दिनखालि जों माने मोखौखौ थुखैनाय जायो जेरैखि जोंनिया ओ पानिलाव हालदै ओ देग्लिगुथि ओ थाराइ बेफोरबायदिनो जोंनिया ओ फानथाव आरो बेफोर बायदिनो बाइदि ओ जेनेबा ओ बिदि लानानै जोंनिया मोखौखो ओ दैमा एबा ओ दैखरफोराव थुखैहैनाय जायो आरो ना बे दिनखालि ओ मोसौफोरनि दिन नालाय बेनिखाय बिसोरखौ ओ जेनेबा बे दिनखालि उदाङै बिसोरो बेरायथों थों बा गांसो जाथों होननानै बिसोरखौ थुखैनानै ओ बिसोरखौ उदांयै हेंगारना होनाय जायो बेबायदिनो ओ अब्ला मोसौआ मोनायाव सफैयो ओ बा मोनायाव बिसोरो मोसौखौ लायोब्ला बिसोरनि थाखाय ओ फागा गोदान लाबनानै न'आव ओ जेनेबा फालिनाय जायो आरोना। फागा गोदानजों मोसौखौ माने खानाय जायो बेफोरबायदिनो ओ जेनेबा जोंनिया नैथि दिनखालि जोंनिया बेबायदिनो गोखा गोखै ओ जानाय बा खाबथिंनानै बेफोरबायदिनो एकस' एक बिदनि जोंनिया मैगं थाइगं खाबथिंनानै जानाय जायो आरो। आरोना औ बेबायदिनो ओ जोंनिया ओ थामथि बैसागोखालि जोंनिया मानसिनि दिन फालिनाय जायो। बेबायदिनो ओ जोंनिया ओ थैनाय थांनाय आबै आबौ एबा ओ जोंनि आयं बेफोरबायदि ओ थैनानै थांनाय सुबुंफोरनि थाखाय जोंनिया ओ बेहो बे दिनखालि जोंनिया ओ जेनेबा मान बावहरनाय जायो बिदिनो जोंनिया एसे जोमाय बा एसे ओ फि था आरो बेफोरबायदिनो जोंनिया ओ गाननाय जोमनाय फैसा बिदि बावनाय जायो आरोना। उम औ बे बेबायदिनो ओमफ्राय बेनि ओ नखानायै ओ जोंनिया गाजा गोमजायै ओ ओ जेनेबा जोंनिया बोराय बुरै गथ' गथायाइ सेंग्रा सिख्ला ओ खाम जथा सेरजा सिफुं लानानै बिदि बैसागो ओ मागि गिनो एबा बैसागो मोसानो न'खर न'खर एबा गामि गामि बिदि थांनाय जायो आरोना। बेबायदिनो ओ जोंनिया जेनेबा जों गामि एबा बेलेक ओनसोलफोरावबो बेबायाददिनो सोायनायखौ जों नुनो मोनो गामि ग गामि एबा न'खर न'खर बैसागो मागिनो थांहैयो। आरो बिदिनो न'खर न'खर जोंनिया माइरं एबा फैसा बिदि हरलायो आरोना। बे माइरं एबा फैसा हरलायनायखौ जोङो जेनेबा ओ जयै ओ सिथा सास्नि दिन थायो नालाय बेदि दा बे सा स्नि दिनखालि जों बयबो गामि गामि एबा न'खर न'खर मोसानानै फैसा एबा माइरं मोननायखौ जोङो जमायै दोनथुम नानै ओ बेखौ फैसाखौ जेनेबा जों हाथाय बाजाराव हाथाय बाजार खालामनानै ओ बे बेबायदिनो जमाय खाना जादलायो आरोना औ नोंथांमोननि ओनसो सोलावनोबो बेबायदिनो ओ नोंथांमोननिथिंबो सोलियो नामा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
नोंथाङा बुंलांनायाबो सैथोआनो जोंनि साइडआवबो आथिखालाव बिदिनो जि मोसानो थाङा जेनेबा गामि खाथि खाथि ओनसोलाव थानाय गामिफोराव थाङो बिदि मोसानानै जि एसे मोननै जेनबा अननानै मे जायफोरा माइरं हरगोन सोरबा फैसा हरगोन। बिदिनो जाय एसे हरदों माइरंफोरखौ हरो। अब्ला माइरंफोरखौ जोङो फाननानै बैदिनखालि जोङो बेदर लाना फैनानै जों बेखौ जायो आरो।
औ नंगौ
जोङो बेखौ स्नि दिनसिम खालि फालियो आरो द' दिन आरो। नि दिनाव जोङो गामियावनो जों मोसानाय जायो आरो दुइ थारिख तिन थारिख सारि थारिख। बेखौ जोङो मालाय गामियाव बिथिंबाय बिनिफ्राय जोबथा सानाव जोंङो गामियाव रंजानाय जायो आरो खाथियावनो आरो न'आव गामियाव लोगोसे बिदिनो। जोङो मोसानायजों लोगोसे सोरबा माइब्रानि जौ बिदै बिदिनो एसे एनै जेनबा गामियाव बर'फोरा बैसागोआव जौ एसे एनै लोङो नालाय बिदिनो जौ एसे माइब्रानि बिदै बा माथानि जौ बिदिनो लोंनानै रंजायो आरो बिदिमोन अब्लाबो
जोंनि आथिखालाव जेनेबा दासिमबो बिदि लोंनानै रंजानाया दाबो एसे एनै हुदाया जोंनियाव दङ। मानोना जों बर'फोरा लोंनायखौ दासिमबो बाहायबाय थायो आरो आरो जों बिदिनो स्नि दिनखालि जोङो फुरा बे फैसाजों बेदर बायनानै जोङो खौसेयैनो ज' जायो आरो जाय खस्थ'यै मोसानायखौ बे फैसाखौ रावनोबो फैसा हिसाबै राना बेखौ जानायावनो बाहायो जोबो आरो
औ।
बिदिनो जों बैसागोखौ बिदि गाजा गोमजायै फालिलाङो आरो आथिखालाव जों जोंनियाव बैसागोखौ जोङो स्टेट लेभेलावबो लानानै फैनाय जाबाय आरो जोङो जायखौ बुङो जोङो लांदां फोथारावबो जोङो बैसागोखौ फालियो नङा होमबा नोंथां। जेरै बैसागो मोसानाय जायो गामिया बैसागो मोसाखावरि दङ बिथांमोनखौ हांख्रायहरनानै बबेबा मोनसे दा बे जायगायाव जोङो कम्पिटिसन हिसाबाव जोङो मोसाहोनायखौबो आथिखालाव जोङो नुबोबाय थादों आरो नोंथां अब्ला नोंथांमोननि साइावहाय बिदि बैसागोखौ बिदि लांदां फोथाराव मोसानाय खौ नोंसांमोननि सायावदआव दिन्थिफुंनाय जायोना
औ औ जायो नोंथां थिग नोंथाङा बुंनाय बायदिनि ओ जेनेबा ओ जोंनि ग्रामि ओनचोल एबा गुबुन ओनसोल गुबुन ओनसोलफोरावबो बेबायदिनो लांदां फोथाराव ओ मोसानाय एबा बिदिनो जोङो फालिनायखौ नुनो मोनो आरोना थिग बेबायदिनो जोंनि एबा ओनसोलाव ओ जेनेबा जों बैसागो दानाव बैसागो लानदां फोथार नायाव जेनेबा दिनाव जोंङो सानाव माने सानाव ओ जो गथ'फोरनो एबा बोराय बुरैफोरनो खेला गेलेनायखौ जोङो होनायखौ नुनो मोनो आरो ना बेबायदिनो जेनेबा गथ'फोरनो थामा बुनाय बा काबादि खारनाय बा खारनाय आरो दिरुं बदलायनाय बायदि खेलाखौ जों होनायखौ नुनो मोनो। बेबायदिनो गेदेरफोरनोबो ओ हांसो बोनाय हांसो हमनाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो आरो ना।
औ।
थिग बेबायदिनो ओ जेनेब्ला जोङो जेबोला मोनाबिलि जायो। हरनि समाव ओ जेनेबा जोंङो मोसानाय कम्पिटेसन जा जों बुंङो बेखौ जों नुनो मोनो आरोना बेबायदिनो ओ गुबुन-गुबुन गामिनिफ्राय एबा ओ जोंनि गामिनिफ्रायनो बेफोरबायदि ओ लोगो नां थानै ओ मोसानायखौ जों नुनो‌ मोनो खाम, जथा, सेरजा बुं खुगा मेथाइ गाव गावनो रोजाबनानै ओ मोसानायखौ जोंङो ओ नु नो मोननाय थांङो आरो ना औ बे बेबायदिनो ओ बैसागु बोथोरखौ जोंङो ओ फालिनाय एबा रंजानानै हेंगार हरनाय ओ जायो थिग बेबायदिनो ओ बैसागो मोसानो होनबथ जोंङो जानला-मोनला बा बिदि फसाब गाननानै मोसानाय जाया आरो ना जोंना बरफोरना माने बैसागो मोसानो थाखाय फाय ओ दखना गानना मोसानाय जायो ओ आरो हौवाफोरा गामसा गान आ मोसानाय जायो ओ बेबायदिनो गथफोराबो जेनेबा आगोलनिफ्रायनो गोदोरफोरखौ नुयै-नुयै गावसोरबो माने बिमा ए बा बिबमोननि दखनाफोरखौ गाननानै बिदि मोसानायखौ जों नुनो मोनो आरो हौवासा गथफोरा गिन्दि आरो बिदि गामसा ओ‌ बा बिफा बिदामोननि गामसाखौ गाननानै ओ बिदि जोंङो मोसानाय खौ नुनो मोनो आरो जोंनिया मोसा
नोंथां ओ जोंनि सावरायनांगौ बेखिनियाव फोजोबसिनोसै नामा औ
औ दे होमबालाय नोंथां नोंथांजों रायज्लायनो मोनना गोजोन